औ औ औ नोंथाङा खोनादोंना।
औ खोनादों दे बुं।
औ नोंथाङा मानोबा फन खालामदोंमोन?
आङो नोंथां माने जोङो दा बैसागोनि ओ आयदायाव दा बैसागोखौ जे जों बर'फ्रा बोरै फालियो आं बेनि सायाव एसे सावरायनो होननानै नोंथांजों फन खालामदोंमोन आरो।
औ नोंथां सावराय जागोन दे।
औ दा गिबियावनो जोंहा ओ बैसागोआ मोननै हिसाबाव फालि जायो जोंहा बर'फोरा। मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागो बे मोननै बाहागोआव। जोंहा बैसागोखौ रानना लानाय जायो बैसागोनि गिबि सेथि खालारावनो जोंहा ओ मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो।
औ औ।
बेयाव जोंहा गिबियावनो मोसौ बैसागोनि सिगां सानसे सिगां जोंहा ओ मोसौ बैसागो फालिनो थाखाय जे नांगौ मुवा बेसाद बेखौ जोङो। ओ खांनानै बा बुथुमनानै लाग्रोयो।
औ औ।
बेयाव जोंहा टिगिलिटि बिदिबायदिनो ओ लाव फान्थाव बेफोर बायदिनो गोबां ओ मुवा बेसाद नांगौ जायो बेखौ जोङो अखानायै सानसे से सिगांनो रेडि खालामना लानाय जायो आरो।
औ नंगौ।
बेबायदिनो ओमफ्राय ओ जेब्ला मोसौ बैसागो जायो अब्ला बेयाव फुङावनो सिखारनानै मोखां सुस्रां लोबस्रां। थाब सिखारनानै ओ लाव फान्थाव बायदिसिनाखौ हानानै औवाजों ओ माला सु सुनानै लायो आरो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा मोसौनियाव गाब फोननो थाखाय गोसोम गाब फोननो थाखाय जोंहा हांगार गोनां। गोनांथि जायो बे हांगारखौ जोंहा टर्स बेटारि बा ओ खान्था बा सारायनि ओ खि-खिथुआव जेनेबा हल'नानै जोंहा बे हांगारखौ दिहुननाय जायो आरो ओमफ्राय बे हांगारखौ थाव गोथांजों लगायनानै जोंहा औवा औवा गथा औवा हाथाय फिसा फिसाखौ मोनथाम खाजाबनानै जोंहा मोनसे ओ बिबार गाबनि ओ मोसौनियाव फुनना होनाय जायो आरो।
औ नंगौ।
बेबायखौ थुखैनो लाना थाङो। दैमा बा फुख्रिफोराव बेबायदिनो थुखैखांनानै जोंहा ओ गामिनि खाथि खालानि ओ गामिनि मानसिफोरजों जोंहा बे माला सुनायखौ सोलायलायो आरो ओमफ्राय जेब्ला थुखैखाङो जोंहा बे मोसौखौ ओ गोजाम दिरुंजों खानाय जाया। बे खालि जोंहा उदाङै हगारना होनाय जायो मोसौ माखाखौ गासैखौबो। उम थिग बेबायदिनो न'आवबो जे माला सुनाय बेखौ जोंहा ओ न'नि उखुमफोराव थुनानै होनाय जायो खानानै होनाय जायो। आरो लोगोसे गलियावबो खानानै होनाय जायो थिक बेबायदिनो र-रसा गोदानजों जोंहा मोनाबिलियाव ओ मोसौखौ रसा गोदानजोंसो खानाय जायो आरो।
अ औ।
बेबायदिनो ओ मोसौ बैसागोआ जोबलाङो आरो। बेजों अखानायै जोंहा मानसिनि बैसागु होयो बे दिनाव जोंहा फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां गेदेरा उन्दैखौ बोर होयो उन्दैया गेदेरखौ खुलुमो आरो बेबायदिनो बोर सारस्रिलायो गेदेरखौ ओ सनमान होयो आरो गेदेरा उन्दैखौ बोर सारस्रियो आरो।
औ ओम थिग बेबादिनो नोंथाङा बुंनाय बादि मोन। जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि फालिनाय जायो आरो ना।
औ औ
जेरैहाय जोंहा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा माने बैसागु जोबोरैनो जेनेबा रंजा बाजा बिदि खुंबोखायो नङा होमबा बेबायदिनो जोबोरैनो गा जा गोमजा खुंबोयो जेरैहाय नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंनि ओनसोलफोरावबो माने बैसागुखौ मोननै बाहागोआव बांसिनैनो बेबायदि मोसौ बैसागो आरो मानसिनि बैसागो आरो ना। बेहाय जोंहा माने मोस फाफेर होनाय जायो आरो।
औ
बेखौ जोंहा सैथ्र' दाननि जोबथा सान एबा लास्टाव जोङो ओ मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो। बे मोसौ थुखैनाय ए मोसौखौ थुखैनाया जोंहा गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाय नांगौ जायो जेरैहाय हाल दै दिग्लिलिथि फान्थाव था खाराय बायनालाव बेफोरखौ आरोना बेफोरखौ जाय दिन खालि हा जोंहा मोसौ थुखैगोन बे दिननि सानसे आगलावनो हा बेखौ बुथुमनानै दोननाय जायो आरो ना। ए बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला ओ जाय दिनखालि मोसौ थुखैैगोन बै दिनखालि फुङावनो सिखारनानै द गुइस्रां लोबस्राङै माने साफा सुफायै माने मोजाङैनो माने बेफोर फिथाइ सामथाइफोरखौ माने सुनानै मोनसे आयजेङाव हाना लाना बे फिसा फिसा हानाय जायो आरोना बेखौ।
उम
बेखौ आरो औवानि आरुं जिरना बे आरुंआवबो फिसा फिसा सोनानै बेखौ अबेबा उ खुमनि दरखंफोराव बिदि माला बानायना थेबनाबो दोनो आरो ना।
औ
बिनि उनावहाय जों मोसौखौ डिग्लि लितिजों ओ बुनानै फोथाराव लांनानै जेनेबा जाम्फै नाला बा फख्रि बेफोराव थुखैहैनाय जायो आरोना ओ बेफोराव थु खैनानै जोंहा माने मोसौ थुखैनाय समाव जोंहा मोनसे खुगा मेथाइ दङ आरो जे जाय बे खुगा मेथाइया माने जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जेनेबा ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जेनेबा मानिजाबोदों नेमखान्थि हिसाबै जेरैहाय जोंङो लाव जा फान्थाव जा बो सोर बोसोर एरबाय था बेफोर माने जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो मोसौ थुखैनायाव खुगा मेथाइ खन नाय आरो ना नोंथां?
औ औ नोंथां औ नंगौ।
जोंहा दंबावो जे जोंहा मोसौखौ नोंथांङा दा बावैसो बुंलांखादों जे मोसौनि बिदि जोंङो हांगार एबा खान्था थौ बेफोरनिफ्राय जोंङो माने हांगार हुलुनाय जायो आरो ना। बेफोरखौ जोंङो हांगारखौ थाव गुबैबा थाव गोथां बिदि फुननानै बिदि होनानै जोंङो माने नोंथांङा बुंनाय बादि औवानि जेरै मोनथाम बेफोरबायदि खाजाबनानै बेखौ बिबार महरनि खालामना बेखौ माने बिसोरनो फुथा थुमनाय जायो आरोना। बेखौ जोंहा मोसौखौ फाख्रा खालामनाय जायो आरो बेखौ मानो फुनो होनबाथाय जोंहा माने गोदो गोदायनिफ्राय माने जाय मोसौनि बिगोमाया माने मोसौखौ अरनबारियाव जेन होना हरबाथाय माने मोसा लख्रा आ बेफोरबायदि फोरा मानो जेन जाया मोजांङै मोजां फैफिनो गोदोथ' जायोमोन नालाय बेनि थाखाय जेन जाया बिनि थाखाय बिदि फुनना हरोमोन आरोना बेबो बेखौ मानो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने दासिमहालागै जोंङो माने जोबोद गाजा गोमजायैनो जेनेबा बे नेमखान्थिफोरखौ फालिबोगासिनो दंङ आरो बेजों लोगो से आरो बे मोसौ थुखैनायाव थुखैखांनानै जोंङो मोसौखौ माने उदांङै हगारस्राना होनाय जायोमोन गोदोनि दिनाव आथिखालाव बांसिन बेबादिखौ नुवा जेनेबा जोंनि ओनजोलफोराव बेबादि मोसौखौ गोदान फागा बेफोरबायदि सोलायनाय जायो आरो ना । डिग्लि लितिजों मानो बुनाय जायो होब्लाथाय जेन जोंहा मोसौ मोसानाव बेमार आजोर देहा सोलेरफोराव माने सानाय सुनायफोरा बेफोरो सोमजिया बेनि थाखाय बुंनाय जायो आरोना ।
औ औ
बेजों लोगोसे जोंहा बे मोसौ थुखैनाय सानखालिनो माने जोंहा ओ मिथिंगायाव मोननाय गासिबो मैगं थाइगं माने सेजौ सेथा मैगं थाइगं गो गोखा गोखै बेफोरदि जायो नंङा होमबा
औ औ जायो जायो
लआनिफाय ल आनला बिलाय माने गासैखौबो थानाय खान्दाल बिलाय माने गासैखौबो मिथिंगायाव जा मोनो माने जोंङो बुथुमनानै जायो आरोना खायफाया बेदरजों खाय जे ओरैनो निरामिसफोर जायो बिदिखौ जायोब्लालायनो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायनाय दंखायो जोंनि देहा सोलेरफोराव बे जिनै दानाव एबा जि बोसोर जेन बि बोसोराव माने सानाय सुनाय बेमार आजारफोरा सोमजिया बेनि थाखाय आरो ना आरोहाय नों थांङा बावैसो बुंलांदों दे बैसागो मानसिनि बैसागो मानसिनि बैसागोआव जोंहा सान स्नि लानाय जायो हाबथासे लानाय जायो बे ओनसोल लायै ओनसोल लानाय जायो आरो ना ।
औ औ
आरो बेहाय जोंहा बैसागोनि सेथि खालाराव जोंङो माने रायजो राजा ज' जालायनानै जोङो जोंनि गिदिरफोर सन्मान होयो सन्मान लायो बेफोरबायदि आरो आरो उन्दैफोरनो जों अननाय बेफोरबायदि बावनाय जायो बेजों लोगोसे जोंहा बैसागु मोसानायाव उन्दैनिफाय लाना जोबोर गेदेरसिम गाजा गोमजायै मोसानाय जायो आरो ना । बेयाव जोंहा बायदि रोखोमनि बर' फोरनि दोरोङारि जेरै दामजु दामग्रा देग्रा खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोरखौ लानाय जायो आरो ना । बेफोरजोंनो जोबोद गाजा गोमजायै मोसानाय जायो आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदि मोसानाय जायो नामा नोंथां
औ जायो नोंथां जोंनि जायगायावबो बेबायदि बिदिनो जोबोर गाजा गोमजा मोसायो जेब्ला जोंहा मानसिनि बैसागो फैयो अब्ला जोंहा फुंनिफ्रायनो दुगैस्लां लोबस्लां बयबो दख'ना हिन्जावफोरा दख'ना ओमफ्राय दखनाया जाहैबाय गोमो गाबनि ओमफ्राय ब्लाउसआ जाहैबाय गोजा गाब नि बेबायदिनो आर'नाइ लानानै मोसानो ओंखारबोयो आरो
औ औ नंगौ
गोदोनि दिनावथ' गोबां खाम जथा सिफुं लानानै मोसायोमोन दानि जुगाव नाथाय बेफोरबायदिया एसे सोलायलांनो हमबाय दानि जुगाव बक्स बायदिसिना लानानैबो मोसानायखौ जों नुनो मोनो
औ औ नंगौ
गोदोनि दिनाव नाथाय बेफोरबायदिया जोबोर खममोन गोदो बांसिनानो खाम जथा सिफुं थफ्ला जाबस्रिं बे बेफोरबायदिजोंनो मोसानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो आरो गोदोनि दिनाव बांसिन सिनानो गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय बै दाबसे जाय गामियाव मोसाहैनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय दा जोबोर खम नुनो मोनो बेफोरबायदि मोसाहैनाय गुबुन गामिनि मोसाफैनाय बेफोरबायदिखौ दा जों गोबां खम नुयो नुनो मोनो आरो
गोदो गोदाय माने बर'फोरनि दोरोङारि जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा थरखा माने बेफोरखौनो लानानै आथिखालाव जोंहा नोंथां बुंनाय बादि जेरै बक्स टेप रेकर्डिं जिवाव मबाइल फननि गेजेरजों जोङो मेथाइ दामना गोबांखौनो मोसाफैनायखौ नुनो मोनो आरोना। माने बेफोरबो जोंहा गोदोनि आरो दानि बेसे मोनफा मोनफा फारागथि होननानै बुंजायो आरोना बेजों लोगोसे आरो जोंहा फैसाखौ जों लोबबा लाना गोबां रोखोमनि बेबायदि जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोराव माने फांसन खुंनाय जायो आरो बैसागो जों लोब्बा लानानै ना बे फांसन खुंनायाव जोंहा गोबां माने थुनलाइयारि बादायज्लायनाय आरिमुवारि बेफोराव माने गोबां गियान मोननो हायो आरोना जेरैहाय जोंहा बेयाव थाबै बुंसिननाय गेलेनाय बादायलायनाय बिदि जायो आरोना अब्लाबो माने बियो दाबावैसो माने सोलायनाय होननानै जों बुंनो हायो आरोना।
औ नोंथां औ
नोंथांमोननि सेराव बेबादि फांसन आरि खुंनाय जायो नामा नोंथां
जोंनि जायगायावबो बेफोरबायदि फांसन खुंनाय जायो बैसागो
अ
लानानैनो बेफोरबायदि गामियाव जेसेबां रोंगौथि बेफोरखौ नायबिजिरनो बा बैसागोआव खेब खेबसे बयखौबो रंजाहोनो थाखाय बे फांसनखौ खुंनाय जायो आरो जोंनि गामि ओनसोलावबो बेबायदिनो खुङो बेबायदिनो रंजा बाजायैनो बयबो बैसागोखौ बारहोयो आरो।
औ
नोंथांमोननि जायगायावबोथ' बेफोरबायदिनो रंजा बाजा बयबो गथ' गथायानो जा बोराइ बेन्थ'आनो जा बयबो रंजायो जानो हागौ
औ औ
ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दे गोजोनथोंसै।